हेलौ
औ ओं खोनादो।
ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो।
ओ ओ नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैदों ओ जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो ओ बैसागु बैसागुखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबोरैहाय खुङो बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन।
ओ
बैसाग उम बैसागो बुंब्लाथ' जों बर' हारिनि बयबो रंजानो रंजाथाय फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो बैसागो बुंब्लाथ' जेरै बे बैसागो
औ
बा मोसौ बैसागो मानसि बैसागो मोसौ बैसागो बिनो सै थो दाननि जोबथा सानखालि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो। जेरै मोसौ थुखैनो थाखाय हाग्रा बंग्रानि हाग्रा बंग्रानि मै हाग्रा बंग्रानिफ्राय ला बुथुमनाय लाउ फान्थाव दिगलि दि बिलाइ बेबायदिनो हांगार गोसोम फोथा बेबायदिनो लानानै दैमा बा फुख्रि बयनिबो जायगायावथ' दैमा थाया बेबायदिनो फुख्रिफोरावबो लांनानै थुखैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो मोखौखौ लाव फान्थाव खुबै खुबै बायदिसिना मेथाइ रोजाबो लावखार मेथाइ। रोजाबनायखो नुनो मोनो‌‌। बे सानखालि आरो मोसौफोरखौ हगारना होयो आरो गो बे सानखालि उदाङै दोनदाल होनाय जाया आरो मोनाबिलि समाव फागा फागा बा दोनदाल गोदानजों खानानै दोनो। बे खालि मोसौबो जा मोसौथि थुखैखांनायनि उनाव बेबाय दिनो गासैबो गासैबो नङा खायफा खायफा मानसिफोरा बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनाय एक्स' एकस' सातथा बेबायदि मैगं थाइगंखौथ' मोनजोबा। बेबायदिनो मोनो हाग्रा बंग्रा बेनिफ्राय दिंखिया बेबायदिनो था। मानि मुनि खिफि बेन्दों बेफोर आरोखि बुथुमनानै एवना जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेनि नख खानायै मानसि बैसागो मानसि बैसागो बुंब्लाथ' फुङावनो बयबो दुगैस्रां लोम स्रां सि गोदान गाननानै गेदेरखौ खुलुमनायखौ न'नि गेदेरखौ खुलुमनायखौ नुनो मोनो आर बेबायदिनो खुलुम थांनानै बयबो गामियाव ज' ज' मोसानो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बेबायदि मोसानोबो थाखायथ' खाम सिफुं जथा सेरजा बेबायदि लानानै मोसानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो बेबायदिनो। नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि? उम
ओ औ होनो हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो नोंथाङा जाबादि बुंलांदों बिबदियानो ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागुआ मोननै मोननै बिबनि थायो ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु ओ
औ
जोङो मोसौ बैसागुआव मोसौखौ ओ थुखैयो नालाय बेखौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ जोंनि बिथिं जाय
खोनादोंना नोंथां?
सानसे दैमा सेर सेर जा